खोनादों।
अ खोनादोंना नोंथां मोजाङैनो?
औ मोजाङैनो खोनादों।
अ अब्ला नोंथां जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायबावदिनि।
औ जाहोयो नोंथाङा। आंनिखौ मोजाङै खोनादों दा?
औ औ खोनादों नोंथां मोजाङानो।
औ दे सावराय सावराय जागोन।
अब्ला जों दैज्लां बोथोराव माखासे जेंनाजों लोगोसे मुलाम्फा जायो बेनि सायाव एसे सावरायसै
औ सावराय जागोन जागायलांदो एसे।
औ औ। दैज्लां बोथोराव जेन'बा गोबां बिदिनो जेंना आं जेंनानि फारसे बुंग्रोसै। एसे नोंथां।
औ जायो।
दैज्लां बोथोराव गोबां जेंनाफोर जायो बुंनो थाङोबा। गामि ओनसोलखौ नायनो थाङोबा जों नुनो मोनो जेनेबा गोबां अखा हानायनि जाउनाव फाखा लामा नङिनि थाखाय मानि लामाफोराव गोबां दै थायो हाखर हाला जायो नालाय गामि ओनसोलनि लामाया बिदियावनो दै थानानै बिदिनो हाब्रु जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दा हान्थिनो गोबां प्रब्लेम जायो जेनेबा गारि मथर थांलाय फैलाय गोबां जेंना जायो। आरो जों नुनो मोनो जेनेबा गोबां गामियाव फरायसाफोर थायो फरायसाफोरा मानि। थांनो फरायसालियाव थांनो थाखाय मानि गोबां जेंना जानायखौ नुनो मोनो आरो जेनेबा हाब्रु थाबाय जायाना लामाया नोंथां। दा बेफोर बायदि थाबाय जायैखौ नुनो मोनो आरो दा आरो। आरोबाव जों नुनो मोनबावो जेनेबा गामि ओनसोलाव गोबां बिफां लाइफां दङ हिसाबै कारेन्ट बा इलेकट्रिकनि प्रब्लेम जानायखौबो जों नुनो मोनो।
ओम।
आथिखालावथ' माने गोबां बिदिनो हरखाब बार बारलाबायनाय नुदलाबायो जोङो दसेनो बिफां लाइफां बायब्र'बो, बिफां लाइफां बायनायनि जाहोनाव जेनेबा लाइनफ्रा दसेनो बन्द' जाब्र'बो, बा साननै सानथाम खालामालाबसिनो थानोबो गोनां जायो बेफोरबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जा नांनायखौ जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो। दा बेल' नङा जेनेबा जेंना जेंना बुंनो थाङोबा जिब जुनारनि बेलायावबो जों जेंना नुजायो गामि ओनसोलाव मानो होननानै बुङोबा गामि ओनसोलाव गोबां बिदिनो जिब जुनारफोर फिसियो बुंनो थाङोबा गामि ओनसोलावथ' गाहायै आबाद खौनो मावनानै जायो नालाय मोसौनि गोनांथि जाथारो। बेनिखायनो न'खर न'खर मोसौ लानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ।
जाउनाव मानि दुब्लि फोथाराव गोबां माइ गायनायनि जाहोनाव मोसौफोरखौ खानो एसे उसुबिदा जायो आरो
औ नंगौ
गामियाव फोथार थायोब्लाबो फोथाराव फोथाराथ' एसे गुसेबानो जायो। गामि ओनसोलावथ' मोननै मोनथाम फोथार थाया बिदिनो मोनसे थागोन थाथारो ब्ला बेनिखायनो बे फोथारावहाय बे फोथोराव मानि गोबां मोसौ खाहैनायखौ नुनो मो- नो आरो बयबो नोंथां औ जायनि जाहोनाव बिदिनो आदारनि गोनांथि जायो गांसोनि मोसौनि थाखाय
औ नंगौ
दा बेफोरो जाहैबाय मोनफा मोनफा जेंना आरो, जे गामि ओनसोलाव थानाय जेंनाफोर नोंथां, दा मुलाम्फाया बेनो जोंना जेनेबा बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोर नङाबाथ' जों गामियारि सुबुंफोरा आबाद मावनानै जानो हाया नालाय नोंथां
औ औ
औ बिनिखायनो दैज्लां बोथोराव मुलाम्फा होनोबा बेनो आरो माखासे माइ आबादजों लोगोसे माखासे मैगं थाइगंबो दैज्लाङाव मोनो बेफोरखौ मावनानै मानि रां आरि आरजिनायावबो गामियारि सुबुंफोरा गोबां बिदिनो मुलाम्फा मोननायखौ जों नुनो मोनो। नोंथाङा बेफोर जेनाखि जेंना आरो मुलाम्फा दैज्लां बोथोराव जानाय बेफोरनि फारसे एसे बुंगोन नामा
औ दा आं बुंनो नागिरदों माने जोंनो दा नोंथां बुंनाय बायदिब्ला मोननैखौबो नांगौ आरो जोंनो दैज्लांखौबो नांगौ बा मेसेंखौबो नांगौ
औ
नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला आरो। नंगौ थारैनो जोंनो दैज्लांखौबो नांगौ मेसेंखौबो नांगौ जोंहा दैज्लां गैयाब्ला जोङो बबेबा मोनसे खामानिया जानाय नङा आरो मेसें गैयाब्ला जोंहा अबेबा मोनसे खामानिया जानाय नङा बेबायदि थासारियाव दङ आरो। आरो जोंहा नङा हेनबा नोथां
औ नोंथां औ
दा गिबियावनो दैज्लांनि जेंना होनोबा आं बेनि सायाव आंबो एसे बुंनोसै आरो दा बे सिगाङाव नोंगौ नोंथाङा बुंनांबाय लाइट बायदिसिना दंफां बायनाय, लाइटनि बन्द' जानाय कारेन्टनि नङा होमबा नंगौ बेनि अनगायैबो जोंना बे गामि ओनसोलावसो जायो नङा होनबा अबेबा ओनसोलाव मा जायो जोंहा हाजो एरियाफोरावहाय अखा गोलैबाय थानायनि थाखाय हाजोनिफ्राय हाफोरा गोग्लैनानै आरो ना खुरखालांनानै बेफोरो जोंनि हायेन जायगायाव हाय गोलैहैयो आरो।
औ
मि जा नोंथां
औ नोंथां औ
फ्राय आरो लोगोसे हाजो एरिया एरियायाव थानाय खायसे लामाफोरा मा जायो ब्लक जायो आरो बन्द' जायो आरो। बे अखा हाबाय थानायनि थाखाय।
औ औ
दंफां लाइफां बायनायनि थाखायबो बेफोरबायदि ओ लामा बन्द' जानाय, अबावबा सोरनिबा न'आव बायसिननानै गोलैनाय बेबायदि जाथायफोरा जायो आरो नोंथां।
औ
बेल' नङा अखा हाबाय थानायनि थाखाय खायसे न'फ्राबो जायफोरा हाजो एरियानि गाहायाव थायो बैसो रो माने फबसिन जानानै गावनि जिउखौनो खोमानो गोनां जायो आरो।
नोंगौ
मिसिं ना नोंथां दैज्लां बोथोरावहाय माने बेनि अनगायैबो लोमसावनायखौथ' दा बुंसै, लोमसावनायाथ' गोबां जायगाफोरखौनो लोमसावो सोरबा दैज्लां जायो दैज्लां दैज्लाङाथ' जेरैबायदि आं फैबाय दङ होननानैथ' बुंनानै फैया नङा होमबा नोंथां बेफोरथ' हरखाबै जानानै फैनायसो मोनसे जाथाय। जेब्ला गोबां अ खा हागोन अब्ला अबेबा मोनसे जायगाया लोमसावनोबो हागौ। लोमसावनानै गोबां न' बांफोरखौ गा ज्रि खालामनोबो हागौ आरो।
औ औ
बेजों लोगोसे जिब जुनारनिबो खहा जानो हागौ गोबां। माने जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां
गावनि न' थाग्रा जायगाफोरखौबो गारनानै थांनांगौ जायो आरो दैज्लां बोथोरावहाय।
औ औ
जे जों जिब जुनारनि बेलायाव बुङोब्ला जिब जुनारा जोंना आदार मोनजाया‌। दैज्लाङाव दै जाजोबो बाथाय जोंहा जिब जुनारखौ फि नो थाखाय जों गावनि न'आवनो खानानै दोननांगौ जायो बा लामाफोराव दोननांगौ जायो। नाथाय बेनि बेलायाव जोंहा दानि लामाफोराथ' पाक्का जाजोब्बाय नालाय जेरावहाय जों गांसोनि मा होनदों उसुबिदा जायो आरो नोंथां‌ गोदोनि समावहाय जोङो लामा एरियायावबो गांसो जाहोनो हायोमोन मोसौफोरखौ। नाथाय दानि समाव जोंहा लामा एरियायावहाय जोङो मोसौखौ दोननानै गांसो जाहोनो हानाय मा होनो सुबिदा गैला आरो नोंथां। दा बेबो मोनसे आरो। दा दैज्लां समावहाय दै बुंजोबना होयोबाथाय बिसोरखौ बिसो रनो बबाव जों हैगोन माने मोसौ जिब बोरमाफोरखौ जों बहा हैगोन बेनि जायगा गैया जायो आरो। बेबो जोंनि मोनसे जेंना आरो दैज्लां बोथोरावहाय। लोगोसे नों थाङा बुंलांखाबाय दैज्लां समाव दै हाबाय थायो अखा हाबाय थायोब्ला जोंहा अबेबा अबेब खामानिफोरखौ मावनो हाया आरो
औ
जेरैबायदि जोङो न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ दङब्ला माबा मोनसे गो खामा मावथारनांगौ खामानि दङब्ला जों बेखौ मावहैनो हायाबो जानो हागौ आरो। बेनि थाखाय नोंथाङा मासे गोनां जानां-गोनांथि बा गोनां सुबुं जानांगोन आरो। जेरैबायदि अखा बोथोराव थानो थाखाय नोंथांनो रइेनकटनि गोनां जागोन साथानि गोनां जागोन।
औ औ नोंथां।
दा बेफोरबो थाथारनांगौ आरो नाथाय जों बेफोरखौथ' गासैनोबो नुनो थाङा। जायफोरनाव बेफोर गैया बेफोरनि थाखाय बे मोनसे जेंना जानानै फैयो आरो दैज्लां बोथोरावहाय।
औ औ।
बुजिदों ना नोंथां?
औ नोंथां औ।
औ। दा बेनि अनगायैबो, जोङो मेसें बोथोर मेसें बोथोराव फैनोसै जेन मेसें बोथोरावहा जोंहा नंगावो जोंहा मेसें बोथोराव गोबां मुलाम्फा जायो आरो।
औ नोंथां।
दा दैज्लां बोथोरावबो जोंहा मुलाम्फा जायो नोंगौ माइ गायनायनि थाखाय।
औ।
जोंहा माइ गायनायानो गुबै जोंनिना दैज्लांफ्राहाय। गुबै आबाद होनना बुंजायो। आरो जों माइखौ गायथारनांगौ। बेनि थाखाय जोंहा गोबां सम नेनांगौबो जायो आरो। मालाबा समाव दैया बुरजा जानानै थायो नङा होमबा। जायगाया
औ औ
दै राननायखौ नेनांगौ जायो बुजिदोंना नोंथां
औ नोंथां औ
बेनि उनाव मैगं थाइगं लोगोसे बेनि अनगायै जोंहा मेसें बोथोराव ओ जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो आरो दैज्लांनिख्रुइ जेरैबायदि मेसें बोथोराव जोंहा मो सौफोरनो गांसो जाहोनायाव जबोद मोजां जायो लोगोसे बोथोराबो मोजां थायो।
आरो ओ मेसें बोथोराव मोननाय मैगं थाइगंखौ जों गायनानै फानहैनो हायो।
औ
फाननानै जोंङो मुलाम्फा लानो हायो।
औ नोंथां
बेनो खोथाया मेसें बोथोराव मालाबा समाव जोंहा खरान जालांनो हायो आरो हागौ आरो जोंनि हाफोराहाय। जेबो जाया माया बेबाय बेफोरबायदिबो जानो हागौ आरो नाथाय बियो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बा आबादारिफोरनि थाखाय दुखुनांथाव जायो आरो जेब्ला खरानो जाजोबोबाथाय। जेनेबा जेराव जेबो मावजाया बालाबारि जायोबाथाय मोनसे दुखुनांथाव जायो आरो बे।
औ नोंथां
उम दा बेनि अनगायैबो आरो माबाफोर दंबावो नामा नोंथाङा बुंनानै होबावदो।
औ नोंथां जेनेबा दैज्लां आरो मेसें माने बोथोर लायै बोथोर गावबागा व जेनेबा मुलाम्फाबो होयो आरो खहाबो होयो आरो नोंथां। बुंनो थाङोबा दा दैज्लां बोथोर गोबां जों बिदिनो बाना जानायफोरखौबो नुयो आरो। दा जों ससियेल मिडियाफ्रावबो नुयो बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर बाना जानाय बा दालां खुरखानाय दा दाख्लिबावैसो नुनो मोनदों जेनेबा धेमाजियाव ट्रेन खारग्रा दालांखौनो जेनेबा बे सिमेन्ट दैमाया बुखारदोंबा बिदिनो दैजोंहाय उसिफावनानै बायग्रबनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ
दा बेफोरबादिनो मोनफा मोनफा प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। दा दैज्लां बोथोराव बेफोरो जाहैबाय माखासे मिथिंगायारि जेंना बा अखानि थाखाय जादों बेयो दा मुलाम्फा होननानै बुङोबा बेनो आरो नोंथां जोंहा दैज्लाङावबो गोबां मुलाम्फा जायो। जेनेबा गोबां बिदिनो आबाद मोनो बुंनो थाङोबा बिदिनो दैज्लाङाव मोननाय आबादबो मोनो
औ नोंथाङा हायोबा बेफोरनि जेंनाफोरखौ होबथानायनि मोननैसो राहाफोरखौ बुंनानै होदो।
औ दा होबथानो होनोबा जोंहा आथिखालावथ जों गोबां बिदिनो सुबुं अनजिमा बांबोबाय नङा होमबा नोंथां दा मिथिंगा बिखायाव माने सुबुङा इनाय अनागार खालामगासिनो आरो। बिफां लाइफां दानस्रांगासिनो जायनि जाहोनाव अखाफोरा सम मथे हाला माब्लाबा समाव हरखाबै फैयो माब्लाबा समाव हरखाबनो स्रां जायो। माब्लाबा समावथ नाङैनि बांसिन जा अखा हानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव मानि गोबां बिदिनो सुबुं माहारिया गाव गावनो खस्थ जों नुगासिनो आरो नोंथाङा दा सुस्रांनायनि लामाया बेनो नों थां जों गसिबो सुबुंआ साननांसिगोन आथिखालाव जेबा जों बि फां लाइफां गैला नालाय जों बि फां लाइफां गायनांसिगोन गोबां गारि मथर जाबाय गारि मथरनि जेना गेब्रेंनाय बेखौ एसे होबथानांसिगोन आरो। अब्लासो मानिजेनाखि जोंनि थासारि बेयो मोजाङाव फैगोन आरो नोंथां।
औ।
औ दा बेनो आरो नों
लोगोसे लोगोसे जोंहा जोंना सर काराबो नायनांसिगोन माने सरकाराबो बेनि थाखाय आलादा मोनसे फान होनो नांगोन आरो जेराव दैबानाखौ होबथानो थाखाय दैबानानिफ्राय खुरखानायखौ होबथानो थाखाय जोंहा गोबां नांगौ जानाय खामानिफोरखौ मावनो नांगोन आरो। जेरैबायदि जोङो दै दैमानि सेर सेर जोंहा हा खुरखालांनो हायैनि थाखाय जोङो प्लास्टार हिसाबै जोङो खामानि मावनांगोन नङा होमबा? प्लास्टार होनो नांगोन। बा मोनसेल लामाजों थांनायनि मोनसे मोजां लामा बानायनानै होनो नांगोन। जाहाथे दैफ्रा लोमजानानै अबा अबा गामिफोराव हाबहैया बेखौ मोनसे नोजोर होनानै जों खामानि मावनांगोन नङा होमबा?
औ नोंथां औ।
बेै बायदिसिना बानायनो नांगोन आरो ना जाय नालाफोरजों दैफ्रा थांनानै आरामनो गावनो गाव ओंखारलांनो हायो आरो अबेबा मोनसे दैमाजों। लोगो नांहैनानै जों बेफोरबायदि राहाफोरखौ लानो नांगोन आरो नोंथां। दा बेफोरबायदि राहाफोर खौ लायैनि थाखायनो जोंना बोसोरफ्रबो मा जायो दैबाना जानानै लोमसावबाय थायो आरो नोंथां। लोगोसे नोंथाङा बुंबाय दंफां गायनांगौ नों बेयाव दं दंफां गायनांगौ अबाव गायनांगौ होनोबा जोङो दैमानि सेर सेर गायनांगौ आरो दंफांखौ।
औ नोंथां औ।
दैमाया हाखौ खुरखालांनो हाया। मानोना दैमाया हाखौ खुरखा खुरखानो अबेबा मोनसे गामिखौहाय सिलिंखार खालामो आरो नोंथां।
औ नोंथां औ।
हा खालामनायनि अनगायैबो मैगं थाइगं बायदिसिनाफोरखौबो जोङो खनसेयावनो सिलिंखार खालामजोबनानै आबादारिखौ जोङो गोबां खहा खालामो आरो।
औ।
दा बेफोरखौ जों होबथानो थाखाय जोंना गुबैयै सरखार सरखारानि बिबान थायो आरो ना।